हेलौ।
खोनादों ना? खोनादों ना?
औ खोनादों औ खोनादों।
औ औ खोनागासिनो आङो।
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दङ फ्रियैनो दङ।
अ दा नोंथांजों आं मोनसे माने टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै माने नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन आरो। दा रायज्लायनो हागोन ना नोंथां? औ दा जेनेबा टपिकआ जाहैबाय जेनेबा जों इन्टारनेट आजिखालिथ' इन्टारनेट नङाब्ला ओ जालानो नङा होमबा नोंथां दा बेनि सायाव माने नोंथाङा एसे जेनेबा जोङो इन्टारनेटाहाय माबायदि जेनेबा जोंनि दा जिउ खुंनायाव माबायदि हेफाजाब होदों बेफोरनि बागै आरो एबा माबायदि दावगाबोदों जेनेबा इन्टारनेट बाहायनायफ्रा माबायदिहाय जेनेबा सोलिबोगासिनो दं दानि जुगावहाय। आथिखाल समावहाय बिनि बागैसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
औ औ औ। दा औ इन्टारनेट होनना बुङोब्लाथ' मिथिखागौ जों बयबो। अ आथिखालाव जा सोलिफुबाय थानाय ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टार ओ इन्टारलेजन होनना जायखौ बुंनाय जायो। बेयोथ' आथिखाल ओ इन्टारनेट होनना बुङोब्लाथ' जोङो दा माने इन्टारनेटआ पजिटिभ वेबो दङ आरो नेगेटिभ वेबो दङ। ओ आङो एसे पजिटिभ वेनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनोसै।
औ औ।
दा ओ आथिखालनि जा मुगा माने बेवहाय जोङो इन्टारनेट गैयाब्ला जेबो खामानिखौनो मावनो हाया। आरो माने गासैबो खामानियावनो जोंङो आथिखालाव माने इन्टारनेटनि गोनांथि दङ आरो माबाफ फोर माने ओ निउसफोर ओ मिन्थिनोबा बा माबाफोर जबफोरनि एप्लाइ खालामनोबा बा माबाफोर ओ स्कुल कलेज नि माबाफोर एप्लाइ खालामनोबा जोंनो माने इन्टारनेटखौ नांथारगौ आरो। बेजों लोगोसे माने जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ निउसफोर खौ थाब मोनथिनो हायो माने रादाब फोरखौ थाब मिन्थिनो हायो आरो आरो बहाबाफोर माबा मोनसे जादोंबा बा गुबुन हादोराव माबाफोर जादोंबा बेफोरखौ मिथिनो हायो बा गुबुन स्टेटफ्राव माबाफोर ओ जादोंबा माने जोङो बेफोरखौ थाबैनो मिथिनो हायो आरो। बेजोंनो लोगोसे जोङो जोङो ओ सोरनोबा माबाफोर ओ खौरां दैथायहरनोबा बा माबाफोर मेसेजफोर हरनोबा जोङो थाबनो हरनो हरनो हायो माने माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने जोंनि खामानिया थाब जायो माने ओ माने सम बांद्राय नाङा माने खामानिया थाब जायो आरो आरो ओ ओ नेगेटिभ वे होनना बुङोब्लाथ' माने गोबांखिनि दङ नेगेटिभ वे वेआबो। दा ओ जोंनि जा उन्दै उन्दै गथ'फोरना बिसोरबो माने
औ।
ओ एडिक्टेद जालांदों माने मबाइलफोरजों। ओ माने गथ' सासेया जेसेबां ओ गेलेनांगौ ओ माने माखासे फिजिकेल एक्टिभिटिस थायोना बांखिनि ओ खालामनाय इन्टारनेट गेजे इन्टारनेट माने थानायखाय इसेबांखिनि खाला ओ जायाखै होननानै आं सानो मानोना सासे गथ थ'आ माने ओ मबाइल नायबाय थायोना आथिखालनि गथ'फ्राथ' माने जेसेबां खिनि नायनांगौ बेनिख्रुइ बांसिन नायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
औ।
औ दा ओ खायसे ओरैबायदि गथ' थ'फोर दङ माने मबाइल नुवाबानो ओंखाम जाया बा ओ माने मबाइल नुवाबानो माने गथ'आ माने ओ गाबो बा ओ माने माबा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने आथिखालनि गथ'फोरखौ खम गेलेनाय नुयो आरो। गथ'फोरजों लोगोसे माने ओ जायफोर गेदेरफोर दङबा दा ओ जोंफोरबायदि जा सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोर दङ ओ बिसोरखौबो माने नुनो मोननाय जायो आरो जेनेबा ओ मबाइलावल' थानाय माने मोनसे एडिक्टेड जालाङोना नायबा बाथाय नायफ्लाबाय थानो लुगैयो फरायबाथाय माने मबाइखौसो गोसो खाङो माने मबाइलखौसो थानो लुुबैयो बेफोरबायदि बेफोरबायदिया आ आं सानो नेगेटिभलै होननानै। ओ बेजों लोगोसे दा ओ पजिटिभ फैफिनबाय आङो पजिटिभ उे होननांगौबाथ' गोबां जोङो लेखाफोरनि खोथा ओम माखासे जों माबाफोर टपिकखौ मिथियैखौबो जोङो ओ नायनो हायो। मबाइल आवनो ए आइ याव नायनो हायो मिनथिनो हायो बा इगजाम रिलेटेट माबा फोर सोंथि दंबा बेफोरखौबो जोङो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों बा ओ ए आइ नि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो बिजों लोगोसे जोङो माखासे स्केमफोर जायो बेफोरनिफ्राय ओ बारग'नानै थानांग'। दा ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जेनेबा दा जोंहा इन्टारनेट बुङोब्लाथ' नोंथाङानो जेनेबा दा इन्टारनेटनि बागै माखासे मोजां जेनेबा ओ बिबुंथिखौ होलांखाबाय जेनेबा दा जेनेबा आंबो फंनैसो बुंनोसै आरो जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो जेनेबा दा आथिखाल मुगायावथ' माने इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला दा जोंहा माने इन्टारनेट गैयाब्लानो माने जोंहा खामानिफ्रा माने थाब जाला आरो माने जों दा बयबो माने न'खर न'खर बयबो माने गावबा गाव साफा साफायै माने इन्टारनेट बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। दा जेनेबा जों माबा मोनसे जेनेबा जों बबावबाफोर थांनोब्लाबो जोङो इन्टारनेटखौ नांगौ जायो जेरावहाय जोङो माबा मोनसे खामानिफोरबाबो जोङो माने खामानि मावनोबाबो जों माने इन्टारनेटखौ नांगौ जानानै फैबाय आरो माने इन्टारनेटआ गोदोनि समावथ' माने बारा गैबाङामोन आरो जेनेबा। बिदिनो टुजि बेफोरबायदि माखासे ओ माबाफोर खौहाय बाहायनाय जायोमोन गोदोनि समाव एसे खममोन नाथाय दानि समाव माने बिदिनो समजों लोगोसे माने सोलिलांबाय थानायखौ जोङो बां नुलांबाय आरो माने गोदोनिफ्राय इन्टारनेट बाहायनाया बांसिन जायो जाबाय नालाय बेनि थाखायनो माने दा इन्टारनेट दाबो माने एसे आपग्रेद जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय।
अ अ
दडाइरेक्ट जोंहा फाबजिसिम फाइभजिसिम माने जानानै फैनायखौ नुनो मोनबाय आरो। दा बेनि जाहोनाव माने जोंहा दा बांद्राय इन्टारनेट बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे खहाफोरबो दङ' जेरै नोंथाङा माखासे बुंलांखा खाबाय आरो बिदिनो जोंहा ओ दाउसिन दाउलाफोरनि सायावबो जोङो नायनो थाङोब्ला जों माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों माने माखासे दाउसिन दाउलाफ्रा माने गोमालानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ औ
जेरावहाय गोदोनि समावहाय माने जोङो गोदोनि समावहाय माने जोङो माखासे गय दंफां बायदिसिसिनाफोरावहाय जों माने बिदिनो ओ नारेंखल दंफां बेफोरबायदियाव जों माने जे जोलों जे दाउफोरखौ जोङो नुनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायावाथ' माने बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनला माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिसोरो माने ओ बिसोरो थानो हाया आरो जिहेथु बिसोरो थैलांनो गोनां जायो बिसोरो। बिदि आरो दा आरो बेफोरबायदिनो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों जेनेबा जोङो नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेनेबा जोङो गोजान गोजान जेनेबा सासे सुबुंजों जोङो खौरां जेनेबा लालायनो थाखाय जोङो गोदोनि समावहाय माने जों लाइजामजोंहाय लालायनो गोनां जायोमोन जेरावहाय जोंहा गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो बै खबरखौहाय मोनसे खबरखौहाय मोननो थाखाय। नाथाय दा जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय माने गोबां माखासे खौरांफोरखौहाय खम समनि गेजेरावनो माने ओ इसे खम समनि गेजेराव माने जा खौरांखौ लालायलायनो हायो आरो। दा बेफोरबायदि माने इन्टनेटआ जों बेखौहाय गोबां हेफाजाब होदों जेरावहाय जोङो गोदोनि समावहाय माने गोदोनिफ्राय दासिम नायनो थाङोब्लाथ' जोंनि इन्टारनेटनि गेजेरजों जों माने गोबां दावगाबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो। दा जोङो नोंथाङा बुंलांखाबाय दा जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों माखासे मोजां मोजां जेनेबा सोलोंथाइफोरखौबो जों लानो हायो जेरावहाय जोङो बिदिनो माखासे जे रोङै बा नों बुजियै माखासे टपिकफोरखौहाय जों इन्टारनेटनि गेजेराव आजिखालि इउटुब बायदिसिनानि गेजेरजों जाय जोङो सार्च खालामो माने जोङो बेफोरखौहाय मोननो हायो आरो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मा माखासे ससियेल मिडियाफोराव आजिखालि जोङो फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदियाव जोङो माखासे सुबुंफोरा भिडिअ, रिल्स बायदि ओ खालामनानै माने मोजां मोजां भिडिअफोर खालामनानै माने रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनबाय दा औ दा बेफोरबायदिनो माखासे सुबुंफ्रा इन्टारनेटनि गेजेरजों माने दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा ओ गोबां माने सुबुंफोराहाय माने गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने आजिखालि समावहाय माने गोबां गेम गेलेनायफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरो नाथाय बेफोरो माने जोंनि दा समावहाय माने एसे ओ गाज्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जाबाय आरो इन्टारनेट बाहायनायाव माने एसे गोबांद्राय जाबाय जिहेथु जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो माने बिदिनो फरायनांगौ टाइमफोरावहाय माने बिसोरो फाइभजिनो माखासे फ्रि फायारनो माखासे अनलाइन गेमफोरखौहाय माने बिसोरो गेलेनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनबाय आरो। दा बिसोरो ओ गेम गेलेनायनि सोलाय माने बिसोर बिसोरो ओ मोजां मोजां मोजां भिडिअ जेरै मट